हेलौ नोंथां खोनादों ना औ औ दायो जोङो मागो फोरबोनि सायाव सावरायनि
नंगौ नोंथां
औ औ मागो मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथियो मागो फोरबोआ बर'फोरनि मोनसे मख'जाथाव रंजाथाइ फोरबो जाय फोरबोखौ मोनाहासुयै समनिफ्रायनो बर'फोरा फालिबोगासिनो दङ बा बर'फोरल नङा आसामाव थानाय जायफोर थागिबि हारि बिसोरबो मागो फोरबोखौ फालिबोदों दा बर'फोरा मागो फोरबो खौ आबाद जों ओ लोब्बा गोनांखाय ओ मागो फोरबोखौ फुसदाननि जोबथा सानखालि बिथांमोनहा बेलागुर बेलागुरसा बेलागुर लुनानै बेयावनो हराव हर से रंजायो मोसायो दा बिथांमोना मागो फोरबोखौ बा बेलागुर लुनो थाखाय बिथांमोना गोबां समनिफ्रायनो बा गोबां सिगांनिफ्रायनो गोबां सान सिगांनो बिथांमोना बेलागुर लुनो थाखाय बिदिनो नारा हायो खासि हायो ओमफ्राय औवा दाननानै बिथांमोना न' लुयो बेलागुर लुयो ओमफ्राय बिब्दिनो फुस दाननि जोबथा सानखालि बिथांमोना हराव बेवनो थानानै ओ बेलागुर बेलागुर आवनो हर थानानै माने रंजायो ओंखाम जायो ओमफ्राय बिदिनो अखानायै सोरांसि सोरांसि माने दुगैनानै माने खोमसि खोमसिनो दुगैनानै बिथांमोना बेलागुरखौ सावो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओ ओ मागनि सेथि ओ सानावहाय बा फिथा एन्थाब सिथाव बेबायदि जायो दा बेबायदि जानो थाखाय ओ बर'फोरा बा बर' आइजोफोरा ओ फुसदाननि जोबथा सानावनो बिथांमोना ओ माइरंखौ ओ दे देयो उवालाव अन देनानै उन अन अन गुन्दै खालामो ओमफ्राय बिब्दिनो माइब्रा माइरंखौबो बिथांमोना उवालाव देयो बा खायसेया मेसिनाव ओ मेसिनाव ओ होख्रेमो माने बिथांमोनहा फिथा सिथाव जानो थाखाय बेबायदि ओ फुसदाननि जोबथा सानावनो बेबायदि थियारि खालामनानै दोनो ओमफ्राय अखानायै ओ मागनि सेथि सान सानखालि माने सोरांसि सोरांसिनि बिथांमोना हरावनो बे देनानै लाखानाय ओ माइरंनि अन बा माइब्रानि अनजों बिथांमोना फिथा ओ एनथाब लारु बेबायदि बानायो ओमफ्राय बानायनानै बिथांमोना फार्स्ट गिबि बानायखानाय फिथा एनथाब बा लारुखौ खोलाहा गारहरो माने थैनानै थांनाय न'खरनि ओ मुंख्लंफोरनो बेखौ बाउनाय बायदि खालामो ओमफ्राय बिनि उनावसो गावसोर जायो ओमफ्राय बेबायदिनो इदिनखालिनो मागनि सेथि सानखालि सोरांसि सोरांसि माने सोरांजोबि समाव नो बर' आइजोफोरा दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बे गोबोरखिखौ लानानै सानजाहा थानाय बाख्रिखौ माने गोबोरखिखौ माने फुरा बेखौ बाख्रिखौ बोथेयो गोबोरखि गोथांजों बेबायदि खालामोबानो बाख्रियाव थानाय माया थिब थिब बुंनानै थायो बा माइनावा जेरावबो थाङा होननानै फोथायो बर'फोरा दा नोंथांमोनसिम मागो फोरबोखौ माबायदि फालियो
नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिया बे मागोफोरखोखौ ओ जोङो गोबाङैनो ओ इंराजि केलेन्डारनि जानुवारि दाननि जिबा एबा ओ जिद खालाराव गोबाङै फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो गोबाङैनो ओ फिथा बायदिसिनाफोरखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो बेवहाय फिथा बुङोबाथाय जोङो गोबाङैनो जोङो फिथाफोरखौ फिथा लावदुम एबा माइब्रानि माइब्राजों बानायनाय जोंनिया फिथा बेफोरखौ जोङो एनथाब फिथा एबा थावनि फिथा बेफोरखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बानायना जानायखौ नुनो मोन
औ
औ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिया गिबि जि फिथा बानायगोन बेखौ जोङो गोथैनो बावनो थाखाय दोननाय जायो। बेवहाय जोङो बै फिथा बानायनायाव जोंनिया सिबिं बायदिसिना थाव होनाय जायो बेफोरखौ जेबो होआलासेनो जोङो बेखौ जि माइरं ओ माइरंजोंल जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बे बानायनानै जों बेखौ उम नखरनिनो सोरबा सासेया बे माबा जोंङो जि माबा मा होनगोन बेखौ थैनानै थांनाय मानसि गोथै बेनो बावनाय खौ नुनो मोनो बे फि थाजों लोगोसे जोंनिया बरआव ओ मानिनाय दङ बरफोरा बेवहाय गोबाङैनो जोङो जौ जौ ओ जौखौबो होफानायखौ नुनो मोनो।
औ
औ नोंथांनि जायगायाव मा रो खोमनि फिथाफोरखौ जानाय नुयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि जायगायाव ओ फिथा होनोब्लाथ फिथाया सिगां फिथा लावदुम होनोमोन फिथा माने गिदिर गिदिर जायोमोन गोदो दानि आथिखालाव फिथाखौ माने गोबां बायदिसिना दाजे माने फिसायफिसा ओंखायनो दाजेमजोंहाय सावनानै जानायखौ नुनो मोनोसै गोबां गोबाङा गोबां माने गावनि गावनियाव थानाय गोबां आथिखालनि ओंखारनाय गोदान गोदान माने बायदिसिना माने सावग्रा माने दाजेमजों बे फिथाफोरखौ फिसा एसे गि दिर बिदि सावनानै जायो ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो जायो आरो नोंथां जोंनि जायगायाव। खोनादोना नोंथां? हेलौ नोंथां।